हेलौ
खोनादों दा नोंथां?
औ खोनादों।
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन।
ओ बिदिब्ला जोंना आयदाया जाहैबाय बर'फोरनि सावरि बादालि जानाय आरो गाथाफाला जानायनि सोमोन्दै ओ नोंथांनाव सोंथि सोंनायनि सिगां आं एस से फोरमायलांनोसै नामा नोंथां?
औ फोरमाय लांजायो।
ओ सावरि जानाय होननानै बुंब्लाथ' जोंना बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो ओ गावनि न'खरनि खामानिफोरखौहाय गावसोरनो मावनानै मोजां मोनग्रा हारि बिसोरो गावबा गावनि न'खरनि खामानिफोरखौहाय गावसोरनो मावो। ओ गुबुन सोरखौबाहाय लामा नायबाय थाया। बेफोरबायदिनो बि सोरो हारसिङै हानाय खामानिफोरखौहाय हारसिङैनो मावो आरो बेबायदिनो जाय खामानिखौहाय हारसिङै मावनो हाया, लोगोनि गोनांथि जायो। अब्ला बिसोरो मा खालामो? गुबुनफोरखौबो मा लिंहरो आरो बेफोरबायदिनो सावरि जालायनाया जायो। ओ बेबायदिनो जोङो सावरि जानाय होननानै बुङोब्ला सोरनिबा हमनानै ला न'खराव ओ माइ गायनो थाबाय। माइ गायनाय समावहाय बिसोरो माइ गायनाय खामानियाथ' हारसिङै मावनानै फोजोबनो हा नाय खामानि नङा नालाय। ओगोबां गायग्रा मानसिनि गोनांथि जायो बे समावहाय बिसोरखौ नुनो मोनो जे ओ गोबां गायग्राफोर लिंहरनानै सावरि जालायो। दिनै हमनानै ला सोरनिबा न'खरसेनि न'आवहाय आ गोबां मानसिफोर लिंहरनानै सावरि जालायबाय बेबायदिनो बै न'खरनि मानसियाबो बिब्दिनो लिंना लांनानै गावसिनियावहाय माइ गायनो जाबा ओ बिदिनो लिंना लांनानै सावरि जाहोहैलायबाय ओ जों बे बेफोरबायदि मोनसे सावरि जानायनि ओ हारिमुखौ बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो
औ
जोंहा हौवाफोराबो सावरि जायो हौवाफोरनि सावरि जानाय होननानै बुङोब्ला जोंहा नुनो मोनो हौवाफोराहाय गोदो गोदोनि दिनाव मा खालामो बनजोंसो ओंखाम ओंख्रिफोरखौ सङोमोन नालाय गोदोनि दिनाव बांसिनानो आथिखालावसो गेसनि बाहायनायफोराहाय फैबाय नाथाय गोदोनि समावथ' बनजोंसो सङोमोन ओंखाम ओंख्रि बेनिखायनो बिसोरो बन लाइखौ मा मिथिंगानिफ्राय बुथुमोमोन बे मिथिंगानिफ्राय बुथुमनाय समावहाय बिसोरो बनफोरखौहाय बुरजा नांगौ जायो नालाय बे समावबो बिसोरो दंफांफोर दानफाय हैैयोबा बा बनफोरखौ लायोब्ला बन बुथुमनाय समावहाय सोरबा न'खरसेया मा गामिनि हौवा मानसिफोरखौहाय लिंनानै सावरि जालायनानै मा बनफोरखौहाय बुथुमनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन बेबायदिनो जों नुनो मोनो न' लुनायाव न' लुनायाव सावरि जानाय न' लुनायावबो माने गोबाङानो मा सावरि जालायो नंगौना नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नाथाय सावरिजों एसे एसे गाथा फालाजों एसे बेलेग बेलेग नामाथाय आं बेखौ सानो आरोना सावरि होननानै बुङोबा जोंना न'खरसेनावहाय बिदिनो गासै गासैबो मानसिफोरखौ जमा लिंलाय लायनानै गामिनि लिंनानैहाय जमा सावरि सानसेयाव खामानिखौ मावनानैहाय न'खरनियाहाय जानाय लोंनाय होनानै बेफोरबायदिनो खामानिया जोबखांनायनि उनावहाय जौ बिदै बिदिनो लोंनानै बेदर फिसा फिसा बा ओंखाम बायदिसिना बिदि होनानै रायनाय रायथिना लानाय बायदियै बेफोरबायदि जानायखौसो सावरि होनो नङा होमबा नोंथां बेनि अनगायै जोंहा गाथा का फाला होननानै बुङोबाथ' खाथा फालाया जोंनानै आं नुनायाव आरो दाना जोंनि गामियावहाय गोदो जों उन्दै उन्दैबा नुयोमोन दाथ' आरो बेफोरबायदि मावनायखौ बारा एसेां नुनो थांलिया खम जाबाय गोदो जों नुनाय बायदिबा आं नुनाय बायदिबा आर ना गाथा फाला होननानै बुङोबा बेनाव नख न'खरसे बेनाव न'खरसे बेफोरबायदि मावनायखौसो गाथाफाला होननानै बुङो आरो ना जेनेबा जोङो साब्रैबा साबा नङाबा दसजोन बेफोरबायदि लोगो नांनानै गाथा फाला मावनायखौ नुनो मोनदों आरोखि हौवाफोरा जेनेबा ओ जो न'फोर लुबायबायोबा गोदोहाय औवानि बांसिन थोरिनि बेफोरबायदि न' लुयोमोन नालाय बे न' लुनायावहाय जोङो बेफोरबायदिनो नोंनावबो खामानि थायो बयनावबो जाय जायनि न'खराव जोङो खामानि थानायफोरा लोगो नांनानैहा जमा जमानो बेनाव न'खरसे बेनाव न'खरसे बेफोरबायदि ओ सानसे सानसे हिसाब लानानैहा माने गाथा फाला जानायखौ नुनो मोनदों आरोखि खि बे माने एसे सावरिनिफ्राय एसे आलादा जायो नामाथाय नोंथाङा बिनि बागै मा बुंनो सानो?
गथा फाला जानायाथ' सावरिनिफ्राय आलादा जायो बेथ' नंगौ मानो होनना बुङोब्ला जोङो नुनो मोनो जे सावरि जानायावहाय ओ नोङो सानै साथाम साब्रैनिफ्राय लिंनानै दसजन बिस जन गाहाम माने गोबां लिंनो हायो सावरि जानायावहाय खिन्थु गाथा फाला जानायावहाय जोङो बेफोरबायदि एसेबां नुनो मोननाय जाया मानो होनब्ला जों गाथाफाला जानायावहाय साब्रै साबा ओ बांसिनानो सयजन सातजन माने बांद्राय माने मानसि फोरा माने ओ लोगो नांनानै गाथा फला जानायखौ नुनो मोना आरो जों नुनो मोनो जानाय लोंनायनि बेलायावबो माने फाराग थिखौहाय जों माने जानाय लोंनायावनि बेलायावबो नुनो मोननाय जायो। मो जानाय लोंनायनि बेलायाव नुनो मोननाय जायो होनना बुंब्ला जोंहा नों नायना नों नायलाय ओ सावरि जानायावहाय जोंहा जानाय लोंनाया बांसिन होनो गोनां जायो ओंखामनिफ्राय लानानै ओंख्रि बेदर फिसा आरो जौ लोंनाय मानाय बेफोरबायदिखौ मा सावरि जानायावहाय न'खरनि मानसिया जाय मानसिया माने सावरि लिंदों बे न'खरहा माने गोबाङैनो माने होनो गोनां जायो जानाय लोंनायखौ खिन्थु
औ
जों नायोब्ला गाथाफालानि बेलायावहाय गाथाफालानि बेलायाव जों एसेबां जानाय जाहोनाय लोंहोनायखौ माने नुनो मोननाय जाया नंगौना नोंथां?
नंगौ नंनायाथ' नंगौ खोथाया बेनो ओ सावरि होननानै बुङोबा जोंना ओ मानसिफोरखौ खेनसेनो जोबलांखायो आरो ना जायनि न'खराव खामानि दङ'हाय बेनि न'खरावहाय ओ लिंनानैहाय ओ खामानिखौ सानसेयावनो फोजोबनानै जेसांखि मानसि बे सावरियाव आरो ओ खामानिया जेसां मावो बेसेबांल' मानसिफोरखौ जानाय नुवा बांसिनानो हाबफैदेरनानै गामिनि मानसिफोरा सोरबा लामानिफ्राय नोङाबा बो सोरबा बिदिनो खबर हरलायलायनानैहा हाबफैनानै जाफैदेरनायखौ जाफादेरनायफोरखौबो नुयो आरोखि। जेन ओ खाथा फालाफोराव बेफोरबायदि गैया आरोखि मानो होनबा बे गाथा फालाया जाहैबाय जोंना हाजिरा बाय दि आरो हाजिराबाबो बेहाय जोंहा फैसा होलाय लायनाय ओ नेम गैया मानो होनोबा जोङो बे हाजिराखौहाय बिनि न'खरसेयाव बिनि न'खरसेयाव बेबायदि फोजोबलाङो नालाय ओ बे माने दाननाय थांनाय बायदि जाहैबाय आरोखि फैसा होआलासिनो ओ जेनेबा बिनिफ्राय बिनि ओ फिरायलायनाय ना मा होनो बेखौ बर'आव मा होनो थाय बेखौ बेखौ मिथिला आङो बेफोरबायदि बदला-बदल आरोना बदल बदल जाहैबाय आरो बियो औ।
बास्लायलांनाय
बास्लायलांनाय बेफोरबायदिनो माने खामानिखौहा ओ नोंनिखौबो आंनिखौबो एसे एसे मावलायलायनानै ओ फोजोबलायनाय आरोखि बेयो मोनसे
औ औ औ
बेफोरबायदिनो जोंना सावरि जानाय होननानै बुङोबा ओ हिनजावफोरनि सावरि जानाया एसे बेलेग जायो हौवाफोरनियाहाय एसे बेलेग जायो खामानिफ्राबो बेलेग बेलेग नालाय नङा होमबा नोंथां
औ
औ हिनजाव फोरनि सावरि जानायनि बागै नोंथाङा मा फोरमायनो सानदों एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ हिनजावफोरनि सावरि जानाय होननानै बुङोब्ला हिनजावफोरनियाथ आं दहायनो बुंखाबाय हिनजावफोरनि सावरि जानाया जाहैबाय ओ न लिरनाय गोदोथ नखौहाय ओ हमना माबाजोंसो औवाजोंसो ओ जेनलाब हेबनानै बानायोमोन नालाय
औ गोदो औवा औवानि अनगायैबो जोङो
अ गोदोनि दिनावहाय जेनेबा जोङो जेनलाबजोंसो औवाजोंसो जेनलाब हेबनानै नफोरखौ बानायोमोन नालाय बे समाव समावहाय माने हाब्रुजोंसो माने लिरनो गोनां जाखायोमोन नालाय आरो जों नों थ नुखादों जेनेबा एसेबाबो जोंनि समावहायबो माने हानि नुवा दासिमबोथ दं नालाय जोंबोथ एसे नुखादों जे माने हाब्रुजोंसो माने लिरनो गोनां जायो आरो न गंसेखौ माब्लाबाबो माने हिनजाव मानसिया हारसिङै माने लिरजोबनो हाया बेनिखायनो मा सावरि लिंनो गोनां जायो नाथाय आथिखालाव माने सावरि जानायनि बिथिङावहाय गोबां सोलायबाय मानो होनबा आथिखालाव समनि आंखाल बेनि थाखाय मा सावरि जाबाय थानो हाया बेनिखायनो मा जाबाय बरफोराबो हाजिरा लिंनानै माने खामानिफोरखौहाय माने फोजोबना लायो सावरि जानाय होननानै बुङोब्ला दिनै नोङो जेनेबा सोरनिबा नखराव नों सावरि जाहैबा नोंबो माने बै माने जाय मानसिनि नखराव सावरि जाहैदों बै मानसिखौ माने गावनि नखरावहाय सावरि जाफै जाफि ओ जाफैफिनजानो माने लुुगैयो खामानियावहाय माने मोनफिनजानो लुुगैयो नाथाय आ ओ आथिखालाव माने बेयो माने गैया जालांबाय माने समनि आंखाल माने नोङो हमनानै ला नखौ लिरहोबाय बेनि उनावहाय माने गुबुन खामानि फारसे होसोनाय नोंथाङा माबा मोनसे बेनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा
फोरमायनोथ हायो हानाया जोंना नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंना मा होनो गोदो ओ न लिरनाय हिनजाव मानसिफोरनाथ गोबां सावरि जानायाबो गोबां दङ जोङो ओ माइ गायनायावबो जों सावरि जायो नङाबाबो बिनि अनगायैबो गोबां जों सावरि जानायखौ नुयो आरोना न लिरनायनि अनगायैबो गोबां सावरि जानायखौ नुयो जोंना न लिरनाय होनोबा नोंथा थाङा बुंनाय बायदि औवानि जेनलाब आरो गोदो बांसिन औवा जेनलाबाथ गेजेर ससेनिफ्रायसो फैदों आरोखि ओ गोदो होननानै बुङोबा गोदोथ ओ न आनो गैयाखामोन बेनि उनावहाय जोङो थुरि नारा खोनादोंमोन नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ बेफोरबायदिजोंसो जोङो नुनायखौ नुदों आरखि
औ बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जा जासिगोन नामा रायज्लायनायनिया औ गोजोननाय थाबाय